खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा।
आंङो दङ ओरैनो।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ दे सावराय जागोन
औ
नोंथाङा नोंथाङा ओ अनला ओंख्रि संनो रोंगौ ना नोंथां?
संनोथ' ओरैनो
नोंथाङा मा नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
आं जानानै मोजां मोननायाथ' सबायजों दाउ बेनि उनाव अनलाजों बिदिनो दाउ बा अनलाजों ना
औ
बिदिनो आरो
नोंथाङा अनलाजों दाउजों नोंथाङा संनो रोंगौ ना?
अनलाजों दाउजोंथ' संनायखौ आं संफेराखै होमबाबो न'आव संनायखौ नुयो नालाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन आरो
औ दे बिदिब्ला फोरमायनानै होलाय माबोरैहाय संनाय जायो
अ आं जाखिनि मिथियो इखिनिखौ आं फोरमायनानै होनोसै
औ जागोन
जेनेबा अनलाजों दाउजों सङोब्लाथ' दाउखौ फास्टावनो बुथारनानै सावग्रोनांगोन सावनानै बेखौ साफा सुफा खालामनानै गोदानांगोन गोदानानै लाबाय बेनि उनाव अनलाखौ देबाय दिंखियाव नङाब्लाबो
उवालाव औ उवाल नङाबा दिंखियाव देनाय जायो आरो
औ देनानै देग्लिना लाबाय गुन्दै खालामनानै लाबाय बेनि उनाव साराया सारायखौ जानबाय सारायखौ जाननानै ओ दै होबाय दै होनानै दैया एसे दुङोब्ला एबा गोदौओब्ला बेयाव अन गुन्दैखौ होबाय अन गुन्दैखौ होनानै दसे गोबाव दोननानै बाव जाखिनि मस्ला होयो बेखौ होबाय होनानै खारैबो होबाय होनानै बेनि उनाव खारदै ओंख्रि नालाय खारैखौ होबाय इनि उनाव जा नोङो होयो बेयाव दाउ होयो जिखुनु बेदर होयो बेखौ एवफ्रामनानै लाबाय एवफ्रामनानै बेयाव होयो आरोना अनला ओंख्रियाव बेनि उनाव गाव गावनि गोथाव बा नांगौखिनिखौ जखानि होबाय मस्ला संख्रै बिदिनो खारै बिदि होयो आरोना आंनि मिथिनाय बायदिब्ला
औ
आंनि बुंनाया जागोनना जायाखै इसे नोंथाङा फोरमायनानै होदो
औ माने माबोरैहाय सङो आं बेखौ फोरमायना होनांगौ आरो ना नोंथां
अ
औ औ दे बिदिब्ला आंबो जा-जा मिथिगो बेखौहाय फोरमायना होनोसै आरोना नों थां
औ औ दे फोरमायनानै हो
औ ओ अनलाजोंहाय दाउ दाउ बेदर संगोन नङा होमबा नोंथां औ ओ अनला संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो अनला संनो थाखायथ' जोंनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां अन गुन्दै बेखौहाय जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो माइरं खौहाय गिबियावनो मायरंखौहाय गिबियावनो ओ देना सोमना दोननाय जायो आरो गोबावनो खावसे घन्टासो सोमनानै दोननाय जायो बेखौ सोमना दोननानैहाय बेयो एसे रुइ बाथाय बेखौहाय ओ बेखौहाय माबा ओ देनाय जायो आरोना उवाल एबा उवाल एबा दिंखियावहाय देनाय जायो आरो देनानै बेखौ गुन्दै खालामना लायो जायखौ जोङो बुङो अन गुन्दै खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
बेनिफ्राय बेखौहाय गुन्दै खालामनानै दोनबाय बेनिफ्राय जों बेयावहाय दाउ बेदरजोंहाय संगोन नालाय जोङो। ओ दाउखौ न'नि न'नि दाउखौनो बुथारनो संगोनबाथाय जोङो ओ बे खौहाय जोङो गिबियावनो बुथारनानै बुथारनानै बेखौ सावनानैहाय जोङो बेदर बानायनानै लाग्रोनांगोन आरो बेदर बानायनानै। ला लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ सा राययावहाय।
औ औ
सारायावहाय थाव एसे होनानै उम बेवहाय ओ बानलु पियास बिदिनो बानलु पियास बिदि होनानैहाय एसे दसे एवनानै दसे एरनानैहाय बेयावहाय बेदरखौ होनाय जायो आरो ना गिबियावनो।
औ
खोनादोंना? गिबियावनो औ गिबियावनो होनाय जायो आरो बेदरखौहाय होनानैहाय बेयाव ओ हालदै संख्रि आरोना बिदिनो मस स्ला मस्लि जाना जा मस्ला होयो। बेखौहाय होबाय होना। होनानैहाय। ओ एरनानैहाय दसे गोबाव खोबनानै होबाय आरोना।
औ औ
औ दसे गोबाव खोबना होनानैहाय बेखौ। बेखौ बेयावहाय। ओ दै हो होनाय जायो आरो। दसे गोबाव खोबना होनायनि उनावहाय। एरनानैहाय बेयाव दै होनाय जायो। दै होनानै औ। दै होनानैहाय ओ बिदिनो खोबना दोननाय जायो आरो दसे गोबाव बाव आरो। ओ जाहाथ बेयो गोदौवो। खोबना दोननायनि उनाव। बेयो गोदौवो आरोना मोजाङैनो। ओ गोदौ गोदौ मोजाङैनो दसे सम खोबनानै दोनो बेनिफ्राय मोजाङैनो गोदौवो बियो गोदौनायनि। गोदौबाय थायोब्ला। थाय बेयावहाय बै जे देना दोननाय अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौहाय। बे गोदौबाय थानायाव होनाय। जायो आरोना नोंथां।
औ औ जानांगौ।
औ। बिदिनो होनानैहाय अन गुन्दैखौ होनानैहाय बेयाव बिनि उनावहाय खारैजों संगोन नालाय जोङो खारै संगोन नालाय खारैखौहाय होनाय जायो आरो।
औ औ। नंगौ नंगौ।
खारैखौहाय होनाय जायो। बिदिनो होनानैहाय गोबाव गोबाव सम खोबनानै दोनोब्ला बियो गोबाव सम बिदिनो गोदौनानैहाय बिदिनो अनलानि महर लालाङो आरोना। बिदिनो अनला खारै‌ ओंख्रि जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ‌
औ।
औ बिदिनो आरो आं नों बुंलाय नोंथां।
खोनायाखै नोंथां।
औ दे बुंलाय नोंथां।
औ आरो नोंथाङा सबायजों अमाजों गोथाव मोनो होन्दोंमोन न
औ औ औ सबायजों दाउजों बेखौबो आं बेखौबो आं एसे फोरमायनानै होनो। जे-जेनेबा आं जाखिनो मोनथियो।
औ जाखिनि मोनथिगौ एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां।
औ आं फोरमायनानै होनि जेनेब्ला दा सबायजों दाउजों संनोब्ला नों जा खिनि बुंदों दाउखौ जा बुथारनानै साफा सुफा खालामनानै बेखौ
बेदर औ बेखौ साव
बेदर महराव गोदानानै बेदर बानायनानै लानाय जायो आरो। आरो बेनि उनाव दाउखौ एसे सारायाव होबाय थाव होबाय संख्रि होबाय फालौ होबाय बिदिनो दसे दाउखौ सारायाव होनानै एवफ्रामबाय रंबो होखा जायो बेयावनो एसे एवफ्रामनानै लाबाय आरो ना। बिनि उनाव सबायखौ सबायखौ हुख्रेमना लायो ओइ मा होनोमोन बेखौ
औ नोंगौ दे बिदिनो सबायखौहाय जोङो सो-सो सोमना नोंथां सबायखौहाय जोङो सोमनानै ओ गिबियावनो सोमना दोननाय जायो आरोना बियो दसे औ जाहाथे बिनि बिगुर बिगुर थायोना बेफोरो साफा जानायनि जों सोमना दोननाय जायो आरोना दसे खावसे घन्टा बा नैजि मिनिट बेफोरबायदि दसे सोमना दोननाय जायो आरो।
औ सोमनायलाय बिनि उनाव हुख्रेमो आरो हुख्रेमनानै सारायखौ जाननो हमबाय सारायखौ जानबाय बिनि उनाव बाव दै होग्रोयो आरो ना।
औ।
दै होग्रोयो बिनि उनाव बेखौबो अनला बायदिजों संआ होमबा? दैआ गोदौबाद थाय माबाखौ सबायखौ होबाय सबायखौ होनानै बेयाव जा मस्ला खिनि होयो होखाबाय खारैबो होबाय संख्रि होबाय बाव मा होनो बेखौ मस स्ला मस्लि जा होयो बेखौ होनानै लाबाय बिनि उनाव एसे गोदौब्ला दाउखौबा जा बेदर होयो बेखौ होबाय होनानै बेखौ दोनबाय दोननायनि उनाव एसे गोदौवोब्ला मोननायनि महर लायोब्ला बेखौ साखिनानै खाङो आरोना संख्रि नांगोना नाङाखै खारै नांगोना नाङाखै बेखौ नायबाय नायनायनि उनाव नाङाखैबाथाय होबावबाय नांदोंबाथाय आरो खांबाय आरोना आं जाखिनि मोनथियो बे आरोना आंनि बुंनाया जागोना जायाखै एसे खोन्था फोरमायनानै होदो
औ औ आंबोथ' दिनैसिम बे मैगंखौहाय संफेराखै थेवबो आङो जा मोन थिगौ एसे फोरमायनानै होनसै से आरोना नोंथां।
औ औ दे उम।
गिबियावनो जोङो गिबियावनो जोङो दाउ खौहाय ओ दाउखौ खौहाय बेदर बानायनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव हाय ओज जोङो सबाइ सबाइजों संगोन नालाय, बिदिनो ओ बिदिनो दाउखौहाय जोङो एव बिदिनो संख्रै, रं, हालदै, थाव बिदि होनानै एवफ्रामना लाग्रोबाय आरो ना दसे एव फ्रामनानै उम दोनथ'बाय दोनथ'नानै हाय बे सा बे साराय बेलेगाव थिखांनानै दोन्थ'बाय आरो ना बे सा सारायावनो जोङो मा सबाइखौ होनाय जायो आरो ना सबाय थौ होबाय होनानैहाय बेयाव खारै संगोन नालाय खारैखौबो होबाय होनानै बिद बिदिनो ओ ओहो सबाय खारैखौ होग्रोया आरो ना बिदिनो सबायखौ होबाय होनानैहा ओमफाय बेयाव द-दसे एरना होनानै दै हो दसे एरना होनानैहाय दै होनाय जायो दै होनानैहाय बेयाव खारैखो होबाय। खारैखौ होनानैहाय बिदिनो ओ एसे गोदौबाथाय बेवहाय बै एवफ्रामना लानाय दाउखौहाय होनाय जायो आरो
सा औ
औ बेनिफ्राय बै ओहो हाय दाउखौहाय होनाय जायो आरोना बेयावहाय हो ओ होनानैहाय बिदिनो ओ गोबाव सम गोदौनो होनांगोन बेखौ खोबना होनानै
औं
बिदिनो माबा उम सबायजों दाउ स ओंख्रि जायो आरोना औ बिदिब्ला खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
जाबाय बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
जों उनफोराव रायलायफिनसिगोन औ औ औ औ दे दे